औ नोंथां
औ मा खालामदों?
औ दोङो जिरायनानै दङ
ए दिनैलाय माबायदि खबरा
मा होनदों?
दिनैलाय माबायदि खबर मोनखो होनदो
ए मा होनो गोसोखांनानै हरबाय नोंथां औ
ए मोजांङानो जादो दे नोंथां औ माबायदि दं दासान्दिलाय? दासान्दि माबायदि दं?
ए मा होनो गेजेरावनो दङ मोजांखोनो होनांसिगोन। माने उम हायफायथ' नङा
औ
बोरै सोलिनानै दं?
ए
नोंथाङालाय?
आंबो बिदिनो दे सोलिनानै दङ इसे मा होनबावनोसै आरो गोबावानो जाबाय नोंथांखौ स्कुलाव लोगो मोननायानो नुवाखैबो खनसेबो ओं खनसेबो नुवाखैबो फनबो गैबाङा
उम
नोंथांखौ फन हरनो आंना औ
स्कुल लाइफआनो मोजां मोनलै
इनथ'
माने ने ना थाखा फैसानि तेनसन थायोमोन ना जानाय लोंनायनि तेनसन थायोमोन ना साख्रि-बाख्रि लानायनि तेनसन थायोमोन जेबोटेनसन गैयामोन स्कुल लाइफआ
औ ओंखायनोथ' स्कुल लाइफनि बायदि लाइफ गैया होनना बुंनाय बायदियानोथ'थ' दा नै सोरखौबा फन हरनो हायो बिजि साननो थारमाने टाइमखौनो मोना माने सोर माबाय दं औ गाव गावबा-गाव बेस्थ' जानो गोनां जायो आरो ने? स्कुल लाइफबावबा मालाय ज' ज' लोगो मोनलायलायोमोन
ओ मोजांथारमोनलै माने ज' ज' टिउसन थांनाय
औ
एदावनाय
ओं ओहो हो
आं नोंखौ आं नोंखौ अ आं नोंखौ मायाव लोगो मोन्नाय? मोननाय मोनबा फार्स्टआव?
ओ हायार सेकेण्डारियाव लोगो मोनदों बेनिफ्राय स्कुल समाव बिनि सिगांङाव सिनायलाय जों माबा प्रकश जों सिनायलायदों प्रकशआ नोंसोरजों टिउसन लायोमोन नामाथाय जो
अ अ-अ
बैयाव सिनालायदों
अ आदसा-आदसा सिनायदों स्कुल- स्कुलिं टाइमावनो सिनायदों दा स्कुुलिं टाइमावनो सिना-सिनायदों माने
नोंथांङा प्रखास माबाखौ मा समाव सिनायनायमोन बेयाव टिउसनाव सिनायनाय प्रखासाथ' नोंसोरजों फरायामोन माथो
अ अ माबायाव सिनायदों टिउसनाव सिनायदोंथ' टिउसन आरो जोंना माबा थायो नालाय मा होनो बे गोलोम बोथोरनि बन्द
अ कचिं क्लासाव सिनायग्रोदों आंबो बावगारदो कचिंआव सिनायदोंनो जस्थाव
अ कचिंआवसो लोगो मोनदोंमोन आं
उम कचिंङाव लोगो मोनग्रोदों फासथाव उम उम आंबो थांदोंमोन। आंना मिडियामा हारसामोन थेवबो बर'निखोनो लानो थाङोमोन आरो आं।
ओ माबाया ग्रामारा जायोमोन नालाय।
टसखो लानो थाङोमोन आरो।
ओ ओ। मोजां नोंबो माने फरायनायाव गोसो थारमोन।
गोसोथार मोनथार नालाय खिन्थु थाङै थाङै दखन गाज्रिसो जालांबाय आंनो फरायनाया बानायसो जालांबाय उनाव।
नोङा नोङो ओ जेनेबा जि टाइमाव नोङो बै स्कुुलिं टाइमनि बाथ्रा बुंदों नालाय स्कुुलिं टाइमावथ' नोंनि रिजाल्टा थिगोनोना मोजाङानो जादों।
मोजाङानो जादों ए से मोजां जानाय नालाय साननायसेबा जिखिना नांगौ बिदिखोनो जेसांआनो जादोंमोन। बांद्राय सानाखैमोन देलाय इमान फरायनायाव इमान माबा नङामोन।
डिबिसनानो बहतमोन।
उम एसेबांबाबो जागोन होननानै सान खानाय दंखायोमोन आंना।
अ आरो आरो जोंनि समाव गोबां इदिट थांसैयामोना फार्स्ट डिभिसनानो गामियाव खासेबो थाङा मालाबा। थायानो खामोन ओनसोलावबो थायासोमोन। थ' बै समाव नो फार्स डिभिसन थांदों। बेयो बेसेबां मा ने गोग्गाथाव।
दाना आङो गोबाङानो थाङो।
थाङो बे दाना मा होनो इ खो ओ सि बिए सि बर्डजों एखे खालामनो बेब'स्था लादों माने जोंनि इण्डिया गभमेन्टआ अल इण्डियावनो माने गासैनिबो माबा खौ मा होन साबजेक्टखै ओ समान बाननो थांखि लादों। दा बेखायनो नै सि बि एस सि इ टाइपआव लांगासिनो दङ एगजामफोरखो।
अ दा सि दा होमबाना सि बि सि थाइफावसो जायो होमबा।
ओ।
खोनानो मोन्दों खोनानायालाय इ से उ उम अयमार कुयसन थायो होननानै।
औ औ। उम। माने जौसेनि मार्टआव जौसे मार्कनि जायोना। ओ जौ सेनि बुंनो थांबाथ' ओ गुजिनि जायो जानाया जेनेबा जि मार्कआ आ इन्टारनेल एसेसमेन्ट थायो। जेनेबा इन्थारनेल मार्ख थायो बे खौ फरायसालिफ्राय हरनाय जायो। बाखि गुजिनि जाय एगजामा बे गुजियाव ब्रैजिबा मार्कआ अपसनेल आरो ब्रैजिबा मार्कआ लिरनाय जायो
औ
फिफटि फिफटि
अ
ओ बे जाहोननि थाखाय एसे माने फार्सदिबिसन थांनाय अनजिमा एसे बारिदों।
औ इदि इजिसिम जायोना अ एम आर सिथआथ' माने अ एम आर सिथजों लिरनायफोरनिया एसे थाबैनो जायो आरो गोसोआव लाखिनायावबो एसे इजि जायोना।
औ जायो माने आरो आ खाय आ खाय फाया बै माबाजों रुजुनो सानो माने जेनेबा अ मा होनो अ अम आर सिटआ जुदि गोरलै जायोबा मानो बै आ जेनेबा कम्पिटिटिभ एगजामफोरनि आ पेपारा मानो इजि जाया होनानै आं बुंङो जेनेबा बे क्लास टेननिया जाबाय मोनसेल' साबजेक्ट हिसाबै जोंना एम सि किउआ फैयो।
अ मोनसेल' साबजेक्ट गावना टपिक थाखाय
जाबाय औ आरो बे कमदिक इक्जाम‌ आ जाबाय गुबुन गुबुन साबजेक्टनि माने जथायनासो एम सिकिउ जायो नालाय बे
ओं बेयो थारमाने खमपेथिब नि बि इमान बिजाब जेसां बिजाब मा मोनसे बिजाबा फैगोन सानना मोनाना।
औ औ
ज' बुहुमनि गासै बिजाबखौनो फरायखानो गोनां बायदि होनना बुंजायो दा हामब्ला दा नै क्लास हमबा माबाफोर नाबा बेफोरा गावसोरनि टपिक थाखायो बिजाब थाखायो
आं
मिथिखायो मा बिजाब मा बुस बुंदों फोरखाय इजे इजे जायो आरो मोनसे टपिकनि सायावल' फरायनांगौ‌ फैनाय जायोना
ओं थोंजोङै बुंनो थांङोबा जेनेबा सिलेबासाआ खम जाय जायो क्लास टेननिया उम बे जानो थाखाय हायो आरो इजि जायो। आ‌ जोंनि ओ गोदोनि दिनानो मोजां मोनलै
औ
माने मा होनो दानि दिननिफोरखौथ' नुख जादों माबादि थासारि आथिखालाव गथ'फोरनि थासारिया माने बाथ्रा लायो टिचारखो फोरोंगिरिफोरफोरखो मान होनो रोङि गिदिरखो मान होनो रोङि जालांनायफोरा एबो माने ओ मोनसे माबानि दोहौ आरो बे गोदान जुगनि
गोदान
उम
बेखायनो मालाबा मालाबा सानख थाङो माने बे जोंनि गोदोनि स्कुुलिं टाइमानो मोजांमोन माने गिनानै ने दानि दिनावथ खेला दुलाबो गेलेया गथफोरा
खेला दुलाबो गैला बेफोरनि जाहोनामा गावनि पेरेन्टसफोरासो बारा दानि जुगाव खेला दुलाफोरखौ गुरुतथ होआ फरायनायखौ आन्थालाव गुरुतथ होयो बिदिनो
ओ बिदिबो नंजोबद्राया जेनेबा ए नै आथिखलाथ टेक्नलजिनि जुगना गासैनि बाखायाव मबेइल मबेइल थायो मबाइलानो जेनेबा बै गेलेनाय हुदाफोरफोरखौ बोखारनाय बायदि जादों गेलेनायनि समाव मबाइल थुयो जोङो दा बेबादि जादों फरायनायाथ' गोजाननि बाथ्रा फराया गथ'फोरा मबाइलावो सुब बेस्थ थायो बे मबाइलनि थाखायनो जादों आरोखि गेलनाय खम जानायनि जाहोना जोंनि दिनावथ मबाइल गैयामोन ना
जोंनि दिनाव मबाइल गैयावथ दङमोनबाबो एसे खममोन मोननो थाङामोन जायहा रां बुरजा एसे प्रसन मोन आरो
गंबेसे नखराव थायोमोन जोंनि मबाइलाव आरो बै समाव जि मबाइल थायो केपेडनिसो थायोमोन
किपेडनि सिथायोमोन ओं बै समाव आरो बिदि नोङो थुबाय थानो गोनां इन्टारेस्टिं बुस्थु जेबो मोनामोन
एखेबारे थार गैयामोन बे गिदिर इन्टारेस्टिं बुस्थुआनो गैयामोन।
दा जुगावनो सोलायजोबाय। माखौबा माखौबा नायबाय थानाय जायो मबाइलाव ल थुबाय थानो लुबैयो। बिदिनो जालांगासिनो। औ।
नों नोंनि आ आसल माने मानिखो फरायनायावलै।
औ।
जेनेबा मा होनो ओ थांखि थायो थायो नङा होमबा।
औ।
गोदोथ' जोङो जेनेबा गावजोंनो बुजि मोना नालाय जों मा जाहैगोन थ' सोरबा सोंबाथाय उमुक जागोन मायबा जागोन होनना बुङोमोनना जोङो
बुंङोमोनथ' आरो मालाय
गिबियाव आंनि थांखिया इन्जिनियार जानायमोन।
आंबोलाय इन्जिनियार जानोनो सानदोंमोन फरायगोन इन्जिनियार लाइनखौ होननानै
औ।
एसे गुरुत्थ'बो होयोन एसेबाङाय मेकानिकेल माबा बेफोराव आङो नसिंआव त बे माबाबाय थायोमोन आरो बनाय ऐसा प्रजेक माबाफोराव बाहागो लानो सानोमोन आरो सिगां।
अ अ मोजाङानोमोन ओ बे हिसाबै बे हिसाबै नोङो लाइनखो थिगखौनो फरायदोंमोन।
औ लाइन फैलाइ थिकखौनोनो फरायदोंमोन आं साइन्सावबो थांदोमोन आं। त फरायनाया एसे गाज्रि ज्रि जालांबाय आरो मा होन जाहोनाव मिथियासै आरो।
उनथिंगालि इदिनो जालाङो माने आंनाबो बिदिनो उनथिं आंनाबो गाज्रि जालांदों।
बेफोरो जाहोना थामाने मनाय सापर्ट होनाय सोरबा बुजायबाय थाग्रा न'खरखौ एसे मोजांखानाय थाबाथाय बांसिन मोजां जायो आरो बै समाव एसे सोलायलांनो नाजानाय समाव थारमाने सोरबा एसे हमथानाय बा सोरबा एसे बुजायग्रा मोजां बुजिहोग्रा गामिफोराव बायसा सुबुं थाबा मोजां जायो आरो ना।
अ औ औ।
खोन्थाफिनबाय थाबाथाय एसे खोन्थानाय नङाबा बेफोर
दिनै खायसे बाथ्राफोरखौ रायलायनानै गोजोननाय मोनदों बाय नोंथांदों
औ
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम अब्ला खबर लानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों
औ- औ नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिदि फन हरबा मोजां जायो आरोना औ दे औ